अ नोंथां?
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे सम?
औ नोंथां होगोन होनो हागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथाङा जुदि सम दङब्ला? औ बिदिब्ला नोंथाङा जुदि सम दङब्ला नोंथांजों ओहम दसे सम आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां? बिदिब्ला बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय नोंथां जोंनि बर'फोरनि ओ गुबै जानाय लोंनाय बा बर'फोरनि बेनि सायाव जोङो माने सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ हरनाय जादों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दे जागायनो हासिगोन दे नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला आं जागायनोसै।
औ दे नोंथां जागायदो।
औ। नोंथाङाथ' मोनथिखाया नङा होनबा जेनेबा जोंनि बर'फोरनि बा बर' हारिनि गुबै जाग ग्रा होनना बुङोब्लाथ' बिदिनो ओ खारै बा खारदै ओंख्रिखौ जोङो गाहायै माने जानायाव बाहायो जोंनि बर'फोरा औ। बिदिनो जोङो ओं खारै ओंख्रिखौ जोङो माने बर'फोरा ओ खारैनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' गुबैयै माने अनला खारै बेखौ जोङो बांसिनै जोंनि बर'फोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो
नोंगौ ओं।
अनला खारैखौ जोङो बिदिनो ओ खारैजोंल' अनला खारैजोंल' जाया जोङो बेखौ माने बिदिनो अनला खारैजों दाउजों जानाय खौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो बे खौ जोङो माबोरै सङोबा माबोरै अनला खारैया जायो होनना बुङोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनोसै
औ दे नोंथां फोरमायनांगोन दे।
औ जेनेबा जोङो अनला खारै बानायनो थाखाय बा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन माइरं। माइरंखौ जोङो गिबियाव मोजाङै सुग्रोना ओ माने मोजाङै दसे सम सोमना दोननानै बेखौ रुइहोनानै बिदिनो मोजाङै सुखांना लानानै बेखौ माने जोङो ओ उवालाव बा दिेंखियाव देना लाग्रोनानै बेखौ माने गुन्दै खालामनाय जायो आरो नोंथां बेखौ बिदिनो जोङो गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो गुन्दै जागोन अब्लाथाय जोङो बेखौ ओ बेखौ जोङो गुन्दै जायोब्लाथाय मा होनो बेखौ गुबुन मोनसे थोरसि बा जायखिजाया मोनसे आइजेङाव औ लानानै बे खौ माने जोङो ओ दाउजों संगोन नालाय गिबियाव जोङो दाउखौ बिदिनो ओ साफा खालामग्रोनानै मोजाङै सुग्रोना लानांगौ बिनि उनाव जोङो ओ दाउखौ माने ओ सारायावहाय बिदिनो थाव गुबैजों थाव होनानै बिदिनो जोङो ओ बेदर गिबियाव एवफ्रामग्रोना औ एवफ्रामग्रोना लानाय जायो बिदिनो एवफ्रामग्रोना लानायनि उनावहाय जोङो ओ बेवहाय बिदिनो जेब्ला बेदरा मोजाङै एवफ्राम जागोन अब्ला बेदरखौ जोङो खांनानै गुबुन ओ थोरसियाव दोनथ'नानै बे सारायावनो जोङो दै गुदुं बा दै गुसुखौ होनानै बिदिनो दैखौ ओ मोजाङै गोदौहोनानै बेवहाय जोङो बे देनानै लानाय अन गुन्दै बा बेखौ जोङो बेवहाय माने ओ हो फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो नोंथां औ औ औ औ बेखौ सारनाय लोगो लोगो माने जोङो गोबां सागं सानो गोनां जायो बा गोबां गारबाजोंनो एरफ्लेबाय थानो गोनां जायो मानो होनोब्ला जोङो बे माने अन गुन्दै जि होदो बेयो माने जिहेथु गथा खाया बेनि थाखाय जोङो माने बेखौ ओ
औ
सागं साना होबाय थायो बा एरना होबाय थानाय जायो आरो बिदिनो जेब्ला ओ मोजाङै माबायो अब्लाथाय जोङो बेवहाय खारै होनाय जायो जिहेतु जोङो अनला खारै संगोन दा बिदिनो खारैखौ जोङो माबेनिफ्राय मोनो बा मा फ्राय बानायो होनना बुनो थाङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जोङो खारैखौ बानायनो थाखाय बिदिनो आथिया थालिरखौ जोङो बिफांखौ दानफायग्रोनांगौ जायो बि फांखौ दानफायनानै बिदिनो बे बिफांनिफ्राय जोङो ओम थालिर बिफांखौ दानफायनानै जोङो बेनि बि फांखौ जोङो जिरो जिरनानै बिदिनो औ फोराननाय जायो फोराननानै बिदिनो जोङो औ औ औ औ दानस'नानै सानदुंआव फोराननानै औ
ओ औ औ माने सपथासे बा बिदिनो
बेखौ जोङो औ औ रानहोनांगौ जायो।
औ रा
औ औ राननो औ बिदिनो रान खांनायनि उनाव जोङो माने बेखौ औ औ नोंथां खोनादों। बिदिनो जोङो राननानै जेब्ला ओ राननानै जेब्ला ओ बेयो थालिर जिरनाया रानो अब्लाथाय बेखौ जोङो माने अरजों सावनाय जायो नोंथां। बेखौ सावनानै जोङो बेनि हांगारखौ बा हाथ'फ्लाखौ जोङो माने ओ लाबोनानै ओ बेखौ माने दै होनानै बिदिनो सरनानै बे सि ओंखारोना बे माने खारै जायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ। औ औ बिदिनो जेब्ला जोङो बे खारैखौ होयो बिदिनो दाउखौ औ दाउखौबो होफिननानै माने मोजाङै गोदौ होनानै माने अनला खारैजों दाउ ओंख्रैखौ संनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर'फोरनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय दोङो जे जोङो ना नाफाम जायो एम्फौ लाथा जायो दा बेनि बेलायाव जोङो नोंथाङा नाफाम बानायनायखौथ' मिथ थिखायो जानांगौ मिथिगौ ना नोंथाङा औ दे बिदिब्ला नोंथाङा नाफामनि सोमोन्दै एसे फंनैसो फोरमायना होदो बोरै बानायो बे मानिफ्राय जायो
अ आं जि आं जिखिनि औ जोंहा बिदिनो नाफाम बा औ माने जोंहा
औ औ
औ औ नंगौ नोंथां
औ।
औ औ नंगौ।
फोरानो आरोना दसे ओरै थाखाय फोरानो आरोना। बिनिफ्राय जोंहा
औ।
ओ थास' दुदालि थास' दालि ना थास' बि थास' बिसंनिफ्राय हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? नोंथां?